हेल'।
अ नोंथां मा खालामदों?
आं नै दङ उन्दुनानै दङ एसे।
अ होनबा नोंथांजों आङो माखासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे हागोन।
औ अब्ला दानि जुगावथ' रेस्टुरेन्ट होनबा बयबो माने हाबनो जानो गोबां मोजां मोनो नङा होमबा।
औ औ
अ बेफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां ओ सावरायजागोन।
औ दानाथ' गथ'फोरनिफ्राय लानानै गिदिरफोर सेंग्रा सिख्ला
दा
बिमा बिफा माने गासैनिबो गोसो बोयो नङा होमबा रेस्टुरेन्टखौ रेस्टुरेन्टाना मानो होनबा गोदान गोदान जाग्रा आइटेमसफोर मोनो। ओ बाहेरनि जाग्राफोर बा गुबुन गुबुन रो खोमनि जाग्राफोरखौहाय जोङो टेस्ट खालामनो हायो नङा होमबा? जाग्राजों लोगोस से माने जिरायनो आरो माखासे मोजां मोजां रेस्टुरेन्ट फोरा फट'
फोरा फट' जानो
बेफोरखौ मोजां मोनानै सुबुंफोरा गासैबो हा थाङो नङा होमबा बेवहाय।
औ नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै
अ दायोथ' माने बेबायदि रेस्तुरेन्ट आरो केफे बेफोरबायदियाव माने गोबां दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो एसे बैसो जानायफोराबो गोब गोबां बिदिनो थाङो आरो मानो अब्ला गोदोनि समाव बेफोरो गैयामोन माने दंमोन बेफोरबायदि जानाय लोंनाय संनायालाय खिन्थु दानि मुगायाव माने बेखौ मोनसे गोदान मुं होनानै माने बेबायदि मोनसे एट्रेकसनखौ लाबोबाय आर आरो एसे जानाय लोंनायनि जि जनाय स्टाइल बा बेफोरबायदि खथाफोरखौ आलादा बनायनायनानै माने
बेफोरबायदि माने एसे मोननाय जायोआरो आरो लोगोसे माने बाहेरनि जि जानाय दिसफोर जि गुबुन गुबुन हारिनि स्टेटनि बेफोरबायदि जानायफोरखौ माने मोननाय जायो आरो बेफोराव ओमफ्राय जोङो टेस्ट खालामनो हायो गुबुन फोरनि जिबायदि चाइनिस नि आइटेमसफोर जानो हायो जोङो जों चाइनाफोराव थाङाब्लाबो साउथ इण्डियाफोरनि बिदि डिसफोरखौ जों जानो हायो आरो गुबुन गुबुननि माने बिदिनो जानो हायो आरो जोङो जुदियावबो माने एगजेक्ट जायाब्लाबो माने इसे बिसोरनि स्टाइलफोरखौ जानाय बिसोर जेरै जायो सामस दोंजायो ना स्टिक दोंजायो बेफोरखौ माने आरो बिसोर मा मा बायदि मस ला मस्लि होयो बेफोरखौ माने जोङो जानो हायो आरो जोंनि जायगायाव थानानैबाबो
बेफोरबायदि आरो लोगोसे जोङो माने बिदिनो माने गोबां रोखोमनि जानायफोरखौ जोङो मोननो हायो जेखौ जोङो माने दिनैनि मुगायाव मोननो हायो जेरै बिदिनो माने मम'फोर मोनजायो जोङो गोबां रोखोमनि। मानो होनोमब्ला मम'आ बिथिं चायना बेफोरनिफ्राय फैनाय मानो होनब्ला? बा बिसोरनि हादराव मुंदांखा चायना भुटान बिसोरनिफ्राय। दा फैयै-फैयै जोंनियाव माने बेयो फेमास आरो दा बिदिनो गुबु- गुबुन चावमिनफोर बेफोरबो चाइनाफोरनिफ्रायनो फैनाय दा बे फोर जानायफोरखौ माने जों दायो मोनजानो हायोसै आरो बेयाव नाथायबा बेफोर जानायफोरा माने सानफ्रोमबोनि जोंनि जानायनि थाख माने एसेबां मोजां नङा होननानै आं सान नो आरो मानो होनोमब्ला जोंनि जानाय मेन खायद'आ जाबाय ओंखाम आरो ओंख्रिजों जायो
औ
आरो बिदिनो माने बेफोरखौ जानो हायो नाथाय गोबां माने माखासे समाव देहानि माने उसुबिदाफोर जायो आरो मानो होनब्ला बिसोरो जायफोरा रेस्टुरेन्ट केेफेफोराव सङो दा बिसोरथ' कास्ट'मारनि बेबायदि थावनायखौसो माने होयो नालाय थाव नांगोन माने अब्लासो माने कास्ट'मारफोराबो मोजां मोनगोन जानो। नाथाय बेफोर थावनायनि थाखाय माने होनाय माखासे बुस्थुफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय माने सान साफ्रोमबोनि जानायनि थाखाय मोजां नङा आरो माने खहा खालामो। जोंनि माने बेबायदि देहाखौ आरो। दा बेनिखायनो माने बेफोरखौ जानो नांगौ खिन्थु सानफ्रोमबो नङा आरो। आरो बेबायदिनो गावहाय जुदि मोजां मोनोब्ला हजम खालामनो हायोब्ला मे जानो नांगौ आरो। बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ। नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा फोरमायबाय मिथियैखौबो मिथिबाय नोंथांनिफ्राय। रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला जोङो माने बयनिबो गोसो बोयो नङा होमबा? जानायनि बेलायावहाय माने जाग्रा बुस्थुखौथ' बयबो जानो मोजां मोनो नालाय, आरो लोगोसे बांसिन गोसो बोयो। बे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जायहा ससिल मिडिायाव एक्टिभ थायो बिसोर माने गोदान गोदान रेस्टुरेन्टखौहाय
हाबनानै एक्सप्ल खालामनानै माने मोजां मोजां जुदि रेस्टुरेन्ट आ मोजाङै डेक'रेट खालामनाय थायोब्ला बेफोराव हाबनानै फट' लानो माने मोजां मोनो आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ जोङो नुनो मोनो
म जेरावहाय जाय रेस्टुरेन्टहाय साबसिन डेक'रेसन खालामनो हायो। जाय रेस्टुरेन्टवहाय मोजाङै फट' लाथावना जायगा दङ बेफोरबायदि रेस्त सुुनावहाय बांसिन जोङो मानसि जानायखौ नुनो मोनो।
बांसिनानो बेफोरबायदिया
जाया माने
लस जाया आरो बा उनावहालागै थै ओ खायसे रेस्टुरेन्टना थैनायनि लामायाव थाङो नालाय बा मानसि बोनो हाया जालाङो लासै लासैनो सिगां सिगांआवल' गोदान गोदानावल' गोबां मानसि हाबग्रा जायो नाथाय उनाव लागै खमाय लाङो बिब्दि जायो नालाय बेखायनो माने बांसिन रेस्टुरेन्टाव जुदि मोजाङै डेक'रेसन खालामो मोजाङै आरो बे प्राइसफोरखौबो रिजनेबोल होयो
औ
अब्ला माने बांसिन मानसिखौ बोनो हायो होननानै आं सानो आरो। बेखायनो जों नुनो मोनो जेरावहाय जानाय लोंनायनि दामाबो माने एभारेज जायो। बिदियाव बांसिन हाबो लोगोसे जेराव फट' लानो मोजां मोनो बिब्दियाव बांसिन हाबनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेखायनो जोङो जुदि सोरबाया रेस्टुरेन्ट होनानै बिजनेस मावनो बा बिजनेस स्टार्ट खालामनो सानो बिसोर माने बांसिन नि बे ओ गथ'फोर बा गोदानै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरो माबायदि लुबैयो? बिसोरो बिसोरखौ माबायदि गोसो बोनो हागोन माने बिदिखौ नायनानै जोङो बानायनांगौ आरो नङा होमबा आरो गोदान गोदान आइटेमस लाबोनांगौ माने बै लि मोनसे आइतेमसआ थाबाय थायोब्ला माने बेयाव बेखौ ल'सो मोनखायो बेलेग बुस्थु मोना बिदि जानानै माने बांसिनानो एभयद खालामो बा हाबनो नागिरा नङा होमबा? आरो जोङो मोजाङै बानायनांगोन जाग्रा बुस्थुखौहाय थावनाय बानायनांगोन माने जाब-जुब बानायनानै है बेयाव मोजां जाया बेयाव गोथाव जाया होननानै बयबो होनोना सोरबा सासे होनजेनबाथाय बेयावहाय बांसिनानो थाङि जाखायो नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो मोजाङै नायनानै साननानै माने बानायनांगौ आरो हायोबा मानो होनबा बेथ' दायो रेस्टुरेन्टफोरा दायो ट्रेन्दिंआव थायो नालाय बयबो बेयाव हाबो जायो इभनिंफोरावबो माने बेरायनो बाबो बेफोरखौ नागिरो हाबनो बेखायनो माने जोङो जुदि बानायनो सानोब्ला
सानोब्ला मोजाङै गोसो होना बानायनांगौ आरो उ उ नोंगौ नङा होमबा?
नोंथाङा मा सानो नुनानै
औ नंगौ बाथ्रायाथ' माने बिदिनो आरो सैथो बाथ थ्रा दा गोबां बिदिनो गोदान गोदान माने केफेफोर बिदि खुलिगासिनो दा बेफोराव माने बेफोरनि फिडबेकफोरा बेफोरबायदिनो आरो मोजां मोजां माने माबा आइटेम्सफोरखौ बिसोरो बिदि लाव दोननांगौ आरो माने संनाय स्टाइलफोरखौ एसे सोलायनो नांगौ माखासेफोरा माने फासटावल' माने मोजां मोजां बेबायदि होयो आरो उनाव माने एसे माबा जालाङो आरो कुवालिटिफोरा कुवानटिटिफोरा अ दा बेफोराव मा नोङो बिदि केफे रेस्टुरेन्टफोरनि बेबायदि माने बिसोनि बेसेना माने एसे खमायलाङो आरो मानसिफोरा हाबनो माने फैनो बालाङो माने बेबायदि जालाङो दा बेफोरखौ एसे माने जायफो फोरा बेखौ मेनेज खालामो बिसोरो एसे नायनो नांगौ आरो
औ।
बेखौ आं सानो आरो लोगोसे बिदिनो जि डेक'रेसनफोरनि खोथायाव जि फैबाय
औ।
माने बोसोरे मोनसे आपडेट माने माबा खालामबाय थानांगौ आरो जाहाथे जेन औ मानसिफोरा जेन मोजां मोनो मानो होनबा दानि मुगानि मानसिफोरा मोनसे माबायावनो थाबाय थानो बायो। एसे गोदान गोदान औ बेखौ लुबैयो आरो
अ
बेखौ माने मोजां मोनो दा मानसिफोरनि माने गोसो आरो मानसिफोरनि माने थासारि बेफोरखौ लानानै एसे स्टाडि खालामनानै आपग्रेड खालामबाय थानांगौ आरो माने अब्लास थारमाने मोनसे केफे बा रेस्टुरेन्टा बिदि थांनानै थाबाय थायो आरो
औ औ मोजाङै जोरो नङा होम्बा?
औ।
अब्ला नोंथां दायो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा ना?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे गोजोनथों नोंथां
इ